औ नोंथां खोनादों औ खोनादों नोंथां।
अह मोजांना नोंथां?
नोंथां मोजाङैनो दं। नों- नोंथाङा?
औ नोंथां आंबो आंबो मो-मोजाङैनो दं नोंथां।
औ
ओ नोंथां आंनि कल खालामनायनि जा ओ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय ओ जोङो दायो माखासे बरफोरनि फोरबो जायनाखि बैसागु आरो मागो दमासि काति गासा फोरबोफोरनि फारसे फंनैसो रायलायनि नामा नोंथां
औ नोंथां
ओ गिबियाव आङो नोंथांनो ओ बै बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो बिदिन्थि खेंफोरथि होननि
औ नोंथां
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों
औ जोंहा औ बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो बिदिन्थि होनि नोंथांनो ओ बैसागुखौ नोंथां जोंनियावहाय ओ ओ‌ साननै बा ओ नैथि खेब सान ओ नैथि खेबसिम फालिनाय जायो सेथि खेब जायनाखि खि जोंहा ओ मोसौ बैसागु बेनिफ्राय जोंहा मानसि बैसागु जायनाखि जोंहा इंराजि जिब ब्रै जिबा आरो जिद खालार खालि जोंहा बैसागुखौ फालिनाय जायो ओ बैसागनि से थारिख ओ इंराजि जिब्रै खालार खालि जोंहा मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो जायनाखि फुङाव सिखारनानै जोंहा जाया लों आ मोसौखौ ओ खाथिनि जैमा बा खाथिनि दैमा दैसाफोराव लांनानै गिबियाव थुखैग्रोना ना लायो आरो दैमा दैसा गैयै जायगायावहाय जोंहा ओ ओ नखरनि माखासे दंग बा दैखर दंखलावहाय गोथार दै खावनानै थुखैनायखौ नुनो मोनो बिनि उनाव जोंहा ननि माखासे मैगं जेरै आलु फान्थाव बेनिफ्राय लावखौ फिसा फिसा हानानैहाय बिदिनो खुन्दुंजों माला सुनानै मोसौखौ गानहोनाय नुनो मोनो बेनि उनाव
नोंथां
मोसौनो गानहोखांनानै जेब्ला न फारसे होबोयो अब्ला मोनसे सुंद मेथाइ खनो ओ मेथ थाया जादों लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर जा बिमा बिफा गायदे बायदि दाजा होननानै मोनसे मेथाइ खनबोयो
औ औ खोनादों नोंथां
बिनि उनावहाय जोंहा ओ नैथि सानखालि जायनाखि जोंहा मानसि बैसागु खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
मानसि बैसागु जिबा थारिखआव जोंहा मानसि बैसागुखौहाय फालिनाय जायो मानसि बैसागुखौ नोंथां जोंनियावहाय फुङाव जेनाखि जिबा खालार खालि जोंहा फुङाव सिखारनानैहाय गेदेरा उन्दैनो मान होयो आरो उन्दैया गेदेरखौ सनमान लायो
औ नंगौ नोंथां
गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय नेम बायदियै जोंहा गोखा गोखै जानो थाखाय साखाथिनि हाग्रायाव थांनानै जौसि से गुननि मैगंफोरखौ लायनानै जेरै रायदों, खान्थाल, खाथ्रि, लेबु बेनिफ्राय आग्रो सिथा बायदि बायदि मैगंफोर बा हाग्रानि माखासे बिफांफोरखौ लायनो नानै जोंहा‌ ओ अमा बेदरजों जोंहा गोखा गोखै संनानै जानायखौ नुनो मोनो ओ जाय नेमखान्थिया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों जे ओ बैसागु गुनि बैसागनि सेथि सानखालि गोखा गोखैखौ जाथारनांगौ होनना गोदोनि नो सोलिबोनायलाय ओ जोंहा बे गोखा गोखा खै जानायखौहाय जानाय जायो आरो एसे थि बैसागखालि आरो गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थादों आरो गोखा गोखैखौ सेथि बैसागखालि जालांबाय थागोनखौहाय मिजिंथिदों बिनि उनाव जोंहा ओ गोखा गोख खै जानायनि उनाव जोंहा ओ गामियावहाय बा माखासे ओनसोलफोरावहाय जोङो नुनो मोनो आरो जे ओ माखासे उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौहाय ओ माखसे खारनाय बारनाय ओ मेथाइ खननाय रंजानाय बायदि बायदि सियार खेला गेलेना होसोलायनाय ओ काबादि गेलेनाय फुटबल गेलेनाय, क्रिकेट गेलेनाय बायदि बायदि बादायलायनाय खेला होनाय जायो। ओ बिनि उनाव खेला हो नायनि उनावहाय जोंहा थामथि सानखालि ओ जोंहा मोनाबिलि समाव ओ माखासे बर'निनो जोंनि बर'निनो ओ मुंदांखा माखासे ओ मेथाइ रोजाबगिरि बा दामगिरि देंखोगिरि बिथांमोन लेंहरनानै जोंहा ओ रंजानाय बा जानाय जायो ओ जायनाखि गाम बोसोरखौहाय जोंहा बिदाय हरनानै गोदान बोसोर खौहाय बरायनाय बायदियै जोंहा बे हराव हाय बा जि जिद' खाालारनि मोनाबिलि समाव जोंहा रंजा बाजायै रंजानाय जायो आरोखि नोंथां बेनि उ
औ नंगौ नोंथां
जोंहा माखासे ओ अखानायैहाय जिस्नि जायनाखि थारिखआव जोंहा ओ गामिनि माखासे ओ आनै आमाय आदै मादै माखासे सोमोन्दो जानाय ओ सुबुंफोरा न' न' हाबनानै जोंहा ओ माइब्रानि जौ फिसिनाय लोंनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेनिफ्राय लों खांनायनि उनाव जोंहा ओ गेदेरा उन्दैखौ उन्दै सोमोन्दो जानाय बा उन्दैया गेदेर सोमोनदो जानायखौ जोंहा सनमान लानानै ओंखारलाङो। बिनि उनाव जोंहा जे दिनखालिनो माखासे सेंग्रा सिख्ला बा लाइमोनफोरखौहायबो ओंखारनाय नुनो मोनो। जाय सिख्लाफोरा ओ दख'ना गोजा ओ जोमग्रा गोजा ओ ब्लाउस गोथां गाननानै ओंखारो बेनिफ्राय सेंग्रासा लाइमोन फोरा ओ गामसा गोथां गस्ला गुफुर रेगे रे गां आर'नाइ लानानै रंजा बाजायैहाय गोदान बोसोरखौ बरायनाय एबा गोजाम बोसोरखौ बरायहैनो हरनायखौ नुनो मोननाय जायो न'खर न'खर हाबनानै जोंहा ओ मोसानाय बा ओ गेदेर गेदेर ओ जायनाखि सोमोन्दोआव गेदेर बा ओन दै उन्दै आ गेदेरखौ गेदेरा उन्दैखौ खुलुमनाय जोंहा नुनो मोननाय जायो
औ नंगौ नोंथां।
बे दिनखालिनो जोंहा ओ गामिनि माखासे खुदियाफोर ओन्दै ओन्दै खुदियाफोरखौ जों न'खर न'खर हाबनानै ओ म'ना बा फलिट थिन लानानैहाय बायदि बायदि मुवा जेरै लाव, जोगोनार, आलु, थालिर, थालिर मैखुन बेनिफ्राय फ्राय गरसि, थाइबेंबायदि बायदि मैगं खांनानै जोंहा मोनसे थि जायगा बा मोनसे थि मिलायनाय न'खर लानानै लावखार ओंखाम जानाय बायदि जयै संनानै गोदै उन्दै उन्दै गथ'फोर बा खुदियाफोरखौबो जोंहा रंजानायखौहाय नुनो मोनो ओ जोंनियाव ओ बैसागुआ बेबायदियैनो फालिनाय जायो नोंथां। आरो बुंबावदोंमोन नोंथां जे मागो दमासि ओ मागो दमासिखौ नोंथां जोंनियाव खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां? ओ मागो दमासिखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
ओ मागो दमासिखौ जोंनियावहाय जायनाखि माग दाननि नैथि सप्तायाव जोंहा फालिनाय जायो नै थि सप्तायाव जायनाखि जोंहा मागो दमासि दिनाव जोंहा ओ फुङावहाय सिखारनानै बा जोंहा गिबियावहाय माइहुं जायनाखि माइ जिगाबखौ जोंहा हुंना दोननाय माइहुं माइहुंनिफ्राय माइ जिगाब लाय नानै जोंहा बायदि बायदि फिथाइ थायग्रा बिफांफोरावहाय गुदियाव खाना दोननायखौहाय ओ गुदियावहाय माइ जिगाबखौ खाना दोनो बिनि उनाव जायगा जायगा जायगा नाय जायगा ओ खाना दोननायखौ नुनो मोनो। जाइगानाइ जाइगा खाना दनायखौ नुनो मोना आ औ औ। जोंनि ओनसोलाव खाना दोननायखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय जायनाखि माइब्रानि माइरं' बे माइब्रानि माइरं'खौ सानसे सिगां जोंहा दैयाव सोमना लाग्रोयो सोमना लानायनि उनाव जोंहा ओ देनानै फिथा, सिथाव, लारु बायदि बायदि जानायखौ नुनो मोनो आरोखि। बिनि उनाव ओ मागो दमासिनि हराव जोंहा माइ जि गाबखौहाय हुंनानै जायनाखि औवा गोथां बिसिनि खोथा गान्थि थानाय औवा गोथांखौ गायनानै बेयावहाय जोंहा माइहुं बायदि हुंनानै ओ बेलागुर सावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोखि नोंथां मागो दमासियाव। दा नोंथांमोननाव माबायदि बैसागु बैसागोआ माबायदियै सलियो फंनैसो बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां आं बुं आङो एसे फोरमायनोसै जोंनि ओनसोलजों माबायदि बैसागु फालियो बेखौ आंबो फोरमायनोसै नोंथां एसे। नोंथाङा जा बुंलांदों मोसौ थुखैयो जोंनिथिंबो थिग बेबायदिनो खालामो नोंथां। आरो बैसागु समाव थिग बेबायदिनो नोंथाङा जा बुंलांदों बेबाय बायदिनो जों हरनाय जायो बैसागुखौ जेरै गेदेरफ्रा उन्दैफोरखौ मान बावनाय आरो ओन्दैफ्रा गिदिरफोरखौ मान बावनाय बेबायदिनो आरो गिद गिदिरफ्रा गिदिरफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा उन्दै गथ'फोरनो अननाय हर नाय अनाय होनाय अनाय होयो ‌।
बिसोरखौ सनमान होयो गिदिरफोरखौ सनमान लायो थिग बेबायदिनो जोंहाबो आरो आरो ज' ज'यैनो आरोबाव जों। गामियाव सेंग्राफ्रा सेंग्राफोर सिख्लाफ्रा सिख्लाफोर बैसागु फोरबोनि मागिनो न'खर न'खर हाबनानै रंजा खुसि मोसा मोसा मागिनाय जायो नोंथां खुसिजों फैसाखौ जोंहा। दोनथुमनानै फांसन एबा बायदि बायदि रोखोम फांसन एबा खेला बायदि बायदि रोखोम नि खेला होनानै खेला सालायनाय जायो नोंथां।
गामिनि गामिनि गोजौ थाखोनि थाखाय उन्दै उन्दै गथ'फोरनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मोजां गियानाव सोनो थाखाय जोंहा बेफोरबायदि फोरबो बेफोरबायदि फांसन आरि खुंनाय जायो नोंथां जेरै खे खेला बादायलायनाय खारनाय बारनाय। खन्थाइ आवरायनाय मेथाइ खननाय थिग बेबायदिनो जोंनिथिंबो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथां आरोबाव जोंनि मागो। दमासिनि बागै नोंथाङा जा बुंलांदों आंबो फंनैसो बुंनोसै जोंनि जोंनिजों मागो दमासियाव मा मा फिथा लारु सावो बेखौ आं फोरमायनोसै नोंथां। जोंना जोंनिजोंबो गोबां रोखोमनि फिथा लारु सिथाव आरो। गोबां रोखोमनि। मुवा बेसाद सावनानै जायो जे बेफोरो। बेफोर सिलिं जेनेबा फिथाखौ जोङो बानायो गुर मेथाइ होनानैबो बानाय। बानायनो हाया नोंथां आरो सिथावखौबो
औ औ।
माइनिफ्रायनो बानायनाय जायो माइखौ देग्लिनानै नोंथाङा जा फोरमायदों बेबायदिनो बानायनाय जायो। जायो नङा होमबा नोंथां।
दा होमबा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दिनै जाथ'सिगोन नामा नोंथां।
दे होमबा गोजोन। गोजोनथों गोजोन मोनाबिलि